खोनादोंना
हेलौ नोंथां खोनादोंना
खोनादों
अ जोंङो दायो हारिमुनि सायाव रायलायगोन नोंथां
औ रायलाय जागोन नोंथां
गिबियावनो मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथां ओ नोंथां
औ -औ
ओ नोंथांङा हारिमुनि बेलायाव खोनादों ना नोंथां
बारा खोनायाखै नोंथां औ बारा मोजां खोनायाखै नोंथां नेट ना माहाय माबा जादों नामा हेलौ नोंथां औ दा खोनाबाय औ-औ खोनाबाय
अ ओ नोंथांङा ओ हारिमुनि बेलायाव नोंसोरनि गामियाव जानाय ओ‌ मोस मोसानाय मेथाइ खननाय रावफोरनि बेलायाव ससे फोरमायनो हागोन नोंथां
अ फोरमाय जागोन नोंथां औ औ बेबायदिनो आंङो अब्ला फोरमायनोसै नोंथां आंङो बेबायदिनो
जोबोर मोजां मोनो बेबायदिनो जोंनि बर हारिनि बेबायदिनो गाननाय जोमनाय बेबायदिनो दखना आरो आरनाइ बेबायदिनो गाननाय जोमनाय जोंनि बर' हारिनि ड्रेसफोरखौ आंङो जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो जोंङो दखना बेफोरबायदि आरो आरनाइ बेफोरबायदिखौ ला-लानानै जोंङो बेबायदिनो जोंनि बे मालाबा समाव बेबायदिनो जोंनिफोराव बेबायदिनो कालसारफोर जायो
जोंङो बे कालसारफोराव बेबायदिनो बादायलायनायफोर जो जायो बेबायदिनो अनेकथा ड्रेस गाननानै बेबायदिनो बे कालसाराव जोङो बादायलायनाय जायो। बेबायदिनो बादायलायनाय आरो बेबायदिनो जोंनि हारिनि दख'ना बेबायदिनो आर'नाइ सादोर बेबायदिनो लानानैहाय बेबायदिनो मोसानायफोरखौ आङो जोबोद मोज जां मोनो बेबायदिनो बागुरुमबा होनोबा आङो जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो मोसानाय खौ नायनोबो आरो मोसानोबो बेबायदिनो मोजां मोनो मोसा थानाय होमबाथाय आङो जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो नायनोबो मोज जां मोनो आरो गावबो फागो लानो मोजां मोनो आरो नों थाङाबो बेबायदिनो नोंसोरनि गामिफोरनि बागै बुंनो हागोन।
औ नोंथां।
औ
ओ जाय हारिया
ओं
औ हेलौ नों
मावनाय दांनाय खोनादों नोंथां?
औ खोनादों।
अ ओ जोंहा हारिनिमुनि गेजेराव ओ मोनसे रंजानाय फोरबो दङओ बेनो बैसागु। औ बैसागुखौ आथिखालाव स्नि सानसिम ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोननि
औ
बैसागुनि गिबि गिबि स्नि सानाव जोङो ओ गोखा गोखै जानांगौ होनना ओ सुबुंफोरा बुङो।
औ
एकस' एता रोखोमनि गोखा गोखै जानांगौ होनना ओ मानस फोरा बुङो ओ बेनि गेजेराव गासिबो मैगंखौ जोङो ओ गासैबो मैगंखौ जोङो मोनजोबिलाय मोनब्रै मोनबासो मैगंखौ जोङो जानो मोन जानो मोनो आरो ओ बेफोरो जाबाय मानिमुनि दिंखिया खेरादाफिनि माइसुन्द्रि खिफि बेन्दों ओ बेखिनिखौल' जोङो मोनजायो आरो। ओ नोंथाङा ओ हारिमुनि बागै ससे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो। बेबाय दिनो जोङो बे फोरबोआव बेबायदिनो एकस'था बेबायदिनो मैगंफोर खानानै जानो हायो आरो जानाय जायो न' औ दे। औ बेबायदिनो आरो जोङो गाजा गोमजायै बेबायदिनो दख'ना गोमो बेबायदिनो सादोर गोजा ब्लाउस गोजा बेबायदिनो गाननानै बेबायदिनो जोङो मांगिबायो बेबायदिनो न'खर न'खर थाबायो। ज' ज'नो आरो गोदोनि बुंनो थाङोबा गोदोनि आबौ-आबैमोननि दिनावहाय बेबायदिनो बां इसि मोजां बेबायदिनो खाम, सिफुंफोरजों ग्रोम-ग्रोम बेबायदिनो दामनानै मागिबोनायखौ नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो। आरो दानि जोंनि मुगायावबा दानि जुगावबा बांसिनावनो बक्सफोर लानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बक्स फोर दामनानै बेबायदिनो थाबायनाय मागिनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। आरो बे बे बैसागु फोरबो समाव जोङो बेबायदिनो जानाय-लोंनाय बेबायदिनो खालामो बेबायदिनो माइब्रा गुन्दै बेबायदिनो माथा गुन्दै बेबायदिनो सिथाव फिथा बेबायदिनो बेदर खाजि बेबायदिनो जालायो मागिलायो आरो बेबायदिनो जुमाय गिसि गोरान बेबायदिनो माइ ग्राफोरनि संनानै जोङो बेबायदिनो लोङो जायो आरो बेबायदिनो जोङो ज' ज'यै गिदिङो रंजायो आरो गामिफोराव जोङो बेबायदिनो खालसार खुङो। बेबायदिनो बे खालसारावबो जोङो बुहुदथा खेला गेलेयो बादायलायनो मोनो। बेबायदिनो प्राइजफोर मोननो हायो आरो नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि खालसार जायोना जाया नोंथाङा माबायदि खुङो फोरमायनो हागोन। औ
मोसानाय रोजाबनाय बेलायाव ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव ओ दानि मोसाग्रा सुबुंफोरा ओ जायगा थाइसेम गोगैलिया ओ गोबां जौगाबोबाय आरो मोसानाय सुबुं गोबां हानाय जाबाय आरो जेरै ओ फिल्म मोनसे गायोब्ला ओ दाइनजि रोजा से लाख बिदिसिम खामायनो हायो जोंनि एक्टर एक्ट्रिसटफ्रा बिदिनो मेथाइ खननायावबो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां फ्रि ओंखारबोदों फ्राय ओ गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि इदिनो मोनसे प्रग्राम गानानै गोबां आरो रां खामायनायल नङा बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि नामखौबो बिथांमोना लाखिदों बिदिनो हारिमु बुङोब्ला मोनसे हारियाव गानाय जोमनाय ओ राव राजखान्थि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननाय बेफोरखौ गासिखौबो लाजनानैसो मोनसे हारिमु ओ गाननाय जोमनाय जोमनायनि बेल बर'नि जि जि गाननाय जोमनाय एबा ट्रेडिसनेल दङ
औ
गामसा आरनाय ओ गस्ला आरनाय गस्ला बेफोर बिनि अनगायै गाननाय जोमनायनि बेलायाव दा जोंहा गस्ला लंपेन जुथा घरि ससमा गाननाय जायो आरो गोजां बोथोराव जोंहा रोजा रोजा गिलिर गसाेफोर गाननो गानो आरो आरो गोलोम बोथोराव जोंहा एसे गोबां गोबां गोबा गोबा गस्लाफोर गानो। जेरै गिन्जि स्पर्टिं बेफोरखौ गानो। जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों ओ न'नि इन्दि लुनानै हिसान खुनथा लुना लुनानै आखाइजोंनो बेखौ दानो हायो। आरो जेरै गामसा गामसाखौथ' जोंङो सानसेनि गेजेरावनो गांसेबो दानो हायो आरो
औ
अ बे हारिमुनि बेलायाव नोंथांङा ससेखौ फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गासैबो बो माने बियो गोबांथार बेबायदिनो जोंङो बर' आइजो जानानै बेबायदिनो न'खराव जोंङो बेफोरबायदि गामसा बर'नि गामसा आरो दायो खटफोर बेबायदिनो आर'नाइनि आगर एरनानै बेबायदिनो मोजां मोजां बेफोरबायदि दानानै जोंङो गाननो हायो आरो बेबायदिनो जोंङो फाननायफोरखौबो नुनो मोनो बेबायदिनो जोंङो बेफोर खौ फाननानै रांफोरबो आरजिनो हायो खामायनो हायो। दानि जुगाव बेबायदिनो गोबांथार मोजां मोजां बेबायदिनो आर'नाइनि गस्ला बेबायदिनो आर'नाइ मोजां मोजां बेबायदिनो जोंनि बर'नि बेबायदिनो मान गोनां बेबायदिनो आर'नाइ होनोबा जोबोर मोजां जोबोर समायना बेबायदिनो जोंङो न'आवनो दानानै बेबायदिनो गाननो हायो आरो बेबायदिनो फाननानैबो थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायो बेबायदि बिदिनो न'खरफोराव गथ' गथाय फोरोंनायफोराव बिदिनो थाइसे थाइनै सुंस'नो हायो बेबायदिनो हेफाजाब होफानो हायो हौवाजों लोगोसे दिनो बेबायदिनो हिनजावफोराबो आरजिफानो हायो बेबायदिनो हि दानो गोरों जाबा बेबायदिनो थाइसे थाइनै जोंङो बायनानै लानो हायो। आरो नोंथांङाबो बुंबावनो हागोन ससे
ओ जोंहा हारिमु हिसाबै बैसागुफ्राबो गोग्लैयो नालाय बेयाव जोंहा ओ जोंहा स्नि सान ‌सिनि साननि गेजेराव जोंहा से साननि फ्रायनो ओ मोसानानै जोंहा ओ मोसायै मोसायै बिदिनो गामिनि बोराय बुरि सेंग्रा- सिख्ला गथ' गथय गासिबो जोंहा रंजायै खौसेयै मोसायो । ओ मोसानानै जोंहा बिनिनो ओ ओ सिनि सानखौबो जोंहा आरामसेयै गोजोनै मोसानानै ओ बेयाव मोननाय रांखौ जोंहा ओ जामुं जायो जमायै बे जामुंआव जोंहा ओ अमा बेदरबो बायनानै बिदिनो जोंहा न' न' न' राननानै ओ माखासे आग्लायनाय बेदरखौ जों जमायावनो गाजा गोमजायै ओ जनाय जायो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा बे ओ गाजा गोमजा खालामनो जोंहा माखासे ओ लाबोबाय
अब्ला नोंथां नोंथांजों बेबायदिनो ओ रायलायनो मोननानै गोजोनबाय अब्ला नोंथां टाइमाबो जाबाय सेयावनो दोन्थ'नोसै नामा औ गोजोन्थों ।